हेलौ
औ खोनादों।
औ ओइ दासो खोनादों आं नोंथां नोंथाङा मा खालामदों दायो?
आङो दाथ' जेबो खालाखै ओरैनो दं ओंखाम जाखांनानै लामाथिं दसे फैदों आरो आं
अ ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय अ मा ओंख्रि जाखो बे
जोंना आलासि फैदोंमोन ओरैनो गोजाननि आलासि नालाय बेदर जाहोदोंमोन बेजों जानानै बिदाय हरबाय आलासिखौ
दे थिगानो ओमफ्रयो दा नोंथाङा एसे बिजिमोन नामा?
दाथ' बिजि नङा फ्रियानो दङ
उम नोंथाङा फ्रिबा दायो आं मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन माने नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा
औ सराय जागोन आंथ दा से सम फ्रि
औ दाथ' मदार्न जुग जाबाय जोंहा बयनावबो दायो मबाइल थायो लेपटप थायो ना नङा होमबा?
औ औ
औ दा बे मबाइल आरो लेपटप बा कम्पिउटार बेफोरनि माने बारै एसे जोंहा मा मा फायदा जायो बेफोरखौनो आं रायलायनो होननानै फन हरदोंमोन आरो नोंथां बेहाय जेनेबा आंबो आंनि मोनथिनायखौ एसे खोन्थानोसै नोंथाङाबो एसे फोरमायदो
आतसा आं औ रालायजागोन टपिकआाथ' बहुत मोजां आरो नलेज गोनां टपिक नों थाङा मा मिथियो आंबो एसे गोन बा रोंनानै थागोन दा आंबो सावरायनोलाय गोसो दङ दा
होमबा दा आं नोंथांनि सिगाङाव बे जों दाथ' मबाइल फनजोंनो फन रायलायदों नालाय बेनि बारै मबाइल फननि बारै एसे फोरमायग्रोनोसै नामा?
औ फोरमायो आंबो
दा जों दा जों मबाइल फन होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां सुबिदा मोनदों दायो मबाइल निजोंहाय जोंहा जोंहा सेथिसे जों बुङोब ब्ला हमनानै ला जों दा जों मबाइलजोंहाय गोजानाव थायोब्लाबो जों न'खरनि मानसिफोर बा जिखुनु लोगोआनो हक सिङाव जोङो गोसोबानो जोङो फन मोनसे नाम्बार सेरनानै कल हर ब्लानो जों राय्लायायनो हायो दा जों बे बेजोंहाय गोबां सुबिदा मोनदों जों कमिउनिकेसन खालामनो थाखाय गावजों गाव फन रायलायनो हागोन बा जोङो भिडिय' कल बेवनो हायो नङा होमबा
औ औ नंगौ नंगौ
जोङो दाथ' नुयो मबाइल जोंहा कलेज स्कुल गोबां खामानि सोलियो हमबाथ बेफोरावहाय प्रजेक्ट माबा माबि बेफोरखौबो जों साबमिट खालामनाय मानाय दा जोङो नटिस मोननाय बेफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो खेथ्र'आवबो औ औ ओमफ्रायो जेनेबा दंबायो दंनाया जों जोङ रोङोब्ला जों एसे एनै सोलोंनानै जों रोङोब्ला मबाइल फेनजों जोङो रांफोरबो आरजिनो हायो गोबां जोंहा खामानि दङ इन्टारनेटवहायनो जोङो दाथ' मरदान जुग ए आइ बेफोरजों जोङो सोलिनानै बा जोङो दा इदिनो इनभेस्टमेन्टफोर खालामनोबो हायो जों मबेल फनावनो माबा माबि बेफोरजों जोङो सोलोंनानै लायो
औ औ नंगौ औ
ओमफ्रायो जोंहा मबाइल फनाथ' फिसााखासो नालाय जोंहा जेराव मेराव लानानै जों ला माने बेरायथिंनोबो हायो माने जोङो केरि खालामनो हायो आरो
औ नंगौ
औ
बिथां होननाया नंगौ
उम ओमफ्रायो जोंहा मबाइल फनावथ' जोंहा केमेरायाव थाफाखायो नालाय जोंहा उनजोंबो सिगांजोंबो जों अबावबा थाङोब्ला जेबा जोङो जायगाफोरखौ जों फसायो मोजां नुदोंब्ला जोङो बेबो जों साफायनानै जों लाखिनानै दोननो हायो बा जोङो भिडिअ खालामनो हायो जोंनि मोनसे मेमरिस माने हिसाब बै जों दोननानै लाखिनानै जोङो स्थर खालामनो हायो माने साफायनानै औ उम ओमफ्राय बिदिनो दंबायो दंनाया जोंहा सुबिदाफोर दं मोननै मोननोसै बि बिदिनो असुबिदाबो दं जेनेबा दिसएदभान्टेजफोर मानो होनबा खायसे मबाइलावनो हाबसोनानैबो थायो जेनेबा हमनानै ला सोरबा गेमावनो सोरबा सेंग्रा सिख्ला मानसिफोराथ' बिराद गेम गेलेस सावो ससियेल मिडिया हाबो बेफोरावाय बांद्राय हाबसोनानै थायो माने अभार इउस खालामनानै ओ माइनसेरा एसे गाज्रिबो जायो आरो बाहायनो
ओ उम बाहायनो रोंबा माने सुबिदाबो दं उसुबिदाबो जायो जाय मानसिया बाहायनो रोङो फरायनाय मानाय बेफोरावबो बहुत बुहुद सुबिदा मोनो जोङो जेरै नांगौखिनिखौ जोङो मबाइलावनो सार्च खालामलायोबा जों गुगोल खालामनानै जोङो नायनानै फायदा लानो हायो बा नांगौ खौ रोंना रोंनानै थानो हायो बा बुजिनानै थानो हायो। बेफोरबायदि गोबां ओ सुबिदानि खोथा मा सुबिदा जायो आरो। बिथां होननाया नंगौ उम दा जि खोथा होनदों बे जे जामबुं बा मबाइलनि खोथाखौ बुंबाय आंबो मिथिबाय खोथाफोरखौ दाथ' आरो मडार्न जुग दानि समावथ' जों मबाइल मबाइल होनबाल' जाला दाथ' कम्पिउटार कम्पिउटारबो लोगोसे थाफायो जेरै कम्पिउटार आं दा बिथांनिसिम कम्पिउटारनि खोथाखौ फंनैसो बुंनो सानदों आरो नोंथाङा मिथिनाय
नोंथाङा एसे फोरमायबा एसे मोजां जागोनदां
हा
लेपटप बा कम्पिउटारफोरनि बारै एसे फोरमायहरोबा मोजां जागोन नामा आंनि
आतसा ओं होनबा आं लेपटप बा कम्पिउटारनि बेखौनो एसे फोरमायनि हानायखिनिखौ होनबानो जाबाय जोंना माने दानि समावथ' जोङो कम्पिउटारखौ बा कम्पिउटारखौ जोंनो नांगौ खिनियावसो बाहायखायो बा दानि समाव जोङो सबनिबो न'आव मा मानसि ओ मानसिनि आखायाव थायो
औ
बे कम्पिउटाराबो मोननै रोखोमनि दं मोनसेया जाहैबाय लेप लेप टप होनो मोनसेया जाहैबाय डेक्सटप होनो आं फार्स्टआवनो डेक्सटपनि खोथाखौ बुंग्रोनोसै। जेरै बिनि फायदाया मा? बा बेखौ मा अबाव दोनो बा मा जायगानि बिदि माने देस्टपबो आरोना देक्सटपआहाय जाहैबाय एसे गिद दिर साइसाव गिदिर जों बेखौ लानानै थिखांनानै जेराव मेराव लांनो एसे उसुबिदा जायो मानोना साइस आव गिदिर बिनि मा माल बुस्थुफोराबो गिदिर दा बेयावहाय गोबां बुस्थु नांगौ हमना ला जेरै औ जायगा नांगौ बेखौ मोनसे जायगायावल' फिक्स दोननो हायो जों बारा लांलाय लाबोलाय खालायनो जाया माने मानो होनोबा बेना बियो दोननानै नायग्राखा माने बेखौ दोननानैसो जों बाहायनांगौ बिदि जायो आरो जेरै इयाव थागोन ओ जोङो फार्स्टआवनो जोङो देक्स ओ मनिटार होनो माने जेराव जोङो ओ सावगारि एबा जों आखरफोरखौ नायनो हायो ओ स्क्रिन माने जेराव जों नायनो हायो मोनसेया जाहैबाय किबर्ड जेराव जोङो ओ टाइपिं खालायनो हायो आ आखरफोरखौ लिरनो हायो मोनसेया जाहैबाय ओ सि पि इउ सिपि इउआनो जाहैबाय माने इनि मेलेम होनजायो आरो बे नोङाबा माने सलियानो होनजायो कम्पिउटारा कम्पिउटार माने डेक्सटप होननाया जेरै माने बे मेलेम नालाय बेयाव नोङो जि खामानियाव बाहायनो नागिरो सेस बेयावसो जाखांजोबो बिनिफ्रायसो जों नुनो मोनो डेक्स ऐ मनिटाराव ओमफ्रायसो जों नुनानै जोङो बा टाइपिं खालामनो हायो जों टाइपिं खालामनायखौ जोङो इयावनो नुफिनो
औ
ओ गोबां गोबां पार्टस दङ ना बेयावबो मोनसेल' नङा मोननै मोनथाम थायो माने गोबां नांगौ आरो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय लेपटप जोंनि लेपटपआ माने गोबां बारा बुस्थु नाङा जेरै आरो फिसा बुस्थु थु बेग मोनसेयावनो हाबजानाय बा जोङो जेराव मेराव लांनो हायो गोरलैयैनो लांनो हायो जों नांगौबानो जेराव सियाराव मोनसे जिरनानैबो जों बाहायनो हायो।
औ। दा नोंथाङा आंनि सिगाङावहाय औ
जेरै जोङो न'आव कम्पिउटारफोर‌ कम्पिउटार होनबा माने जोङो सुबिदासिन होनबा जोंनि थाखाय मोजांसिन होनबा आं लेपटपखौनो होननानै सानो आरो। जेरावनोखि बारा बुस्थु थिखोलायनांगौ गोनांथि गैया जों गोरलैयैनो ओ बाहायनो हायो बेखौ ओ मोनसे इयो‌ मोनसे माने बे लेपटप होन्नाया मोनसे गथायैनो आरो नोङो इयाव ओ दिसप्लेबो थागोन किबर्डबो थागोन बेफोरबायदिनो सिपिअ'बो थागोन आरो
दाथ' कम्पिउटाराथ' जोङो औ खोनादों।
औ। नोंथाङाथ' आंनि सिगांव फोरमायहरबाय जे ओ मा होनोमोनलाय लेपटपखौ जों जेराव मेराव लाबथिंनानैबो जों थांनो हायो मानो होनबा थनजानानै जों आरो फिसाबो रेजेंबो नालाय बे साबसिन आरोना ओमफ्रायो बे कम्पिउटाराथ' बुंनो थांबाय नोंथाङा मोनसे स्क्रिन जायो ओमफ्राय मोनसे लिरग्रा ओमफ्राय मोनसेया बे मेलेम जे जेखौहाय सि पि इउ होनना बुङो दा बिसोर थ' मोनथामनि जायो होमबाथ' बुस्थुखौ जों लाथिंनोबो हानाय नङा। ओमफ्राय बुस्थुआ कारेन्टजोंसो डाइरेक्ट सोलियो।
औ बे कारेन्टजों सलियो माने इयाव नोङो कारेन्ट गैयाबाथाय बेयो दडाइरेक्ट अफ जासि जेरै लेपटपा नोङो दसे सम बेट्रिया जेसेबां थायो नों कारेन्टजोंबो सालायनो हायो कारेन्ट गोनाङाव नों सालायबाय थानो हागोन आरो नों कारेन्ट थांबा माने बेवहाय बेटारिया फिक्स जानानै थाखायो नालाय बेखौ जोङो माने कारेन्ट गैयि समावबो जोङो नांगौखिनि खौ जों बाहायनो हायो आरो सम बायदि बे बेथ्रि जोबागौ मानि जों बाहायनो हायो। हायो आरो कारेन्ट गैयाबाबो कारेन्ट थाबाथ' मोजां। जों बाहायबायानो थानो हागोन आरो जोङो कम्पिउटार होननाय लोगो लोगो जोङो जेरै अफिसाव होन स्कुलाव होन हस्पितेल बायदि बायदि बायदि खामानियाव बाहायो। आरो जोङो दा फरायनायनियाव बाहायो माने कम्पिउटार होनबा जोंनो बहुत गोनांथि दानि जुगाव आरो बे नङाबा जोंना माने मर्दान जुग होनजाया आरो जोंनिया दा बे बिनि थाखायसो जों माने दावगानो हादों आरो बेफोरबायदि माने गोदान गोदान टेक्न'लजि बुजि फैयो बेफोरखौ जों बाहायनो मोनो आरो।
नोंथाङा जे जिथु खोथाफोरखौ आं सिगाव फोरमायहरबाय आंबो मोजां मोनदों। दा नै समाबो जानानै फैबायमोन नोंथां आंना एसे
औ औ।
औ दे जागोन उम।
औ दे।